हेल' नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा अ नोंथां खोनादों नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आंथ ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ
बिदिब्ला ओ नोंथांजों दिनै ओम औवानि बागै औवाया मा खामानियाव मदद खालामो बेफोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे औवाफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हायो नोंथां। ओरैनोथ' जोङोवा औ न' लुनाय बैसां लुनाय। बा आगजुफोर मा हेबनायाव बाहायो?
औ नोंथां।
सान्द्रि। जेंगाय सब माने बाहायनो हायो आरोना। ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाइ सब हेबजोबनो हायो जो ओ औवाजों ओमफाय बेरा होनो हायो। जिखुनु ओ जोंनि मा होनो न'खरनि मा मानो जि खामा खालामै गासिबो ओमफ्राय ओमफ्राय न' बानायनो हायो खुन्था बानायनो हायो ओमफ्राय बायदिसिना माल दोनग्रा खालामनो हायो आरो अ जोंनो
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा औवाफोरनि मुंफोरा मा मा दं बेफोरखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन। नोंथां बिदिनो औवा थेरे दङ, औवा बुरखा, औवा माखाल। ओमफाय बिदिनो आं बांद्रायखौ मिथिला जिखुनु बेखिनिखौ मिथियो आरो।
औ।
औवाजों आरो सिफुंबो बानाय
औ औ नोंथां औ।
ओमफ्राय जोंनि दामग्राफोरखौ बाहायनो हायो आरो अरखा बानायनो हायो आरो जिस सोंनायाव औ मा होनो जि आगजु नांगौ बालेब गनसा आरो गनसिफोर। बेखौ बाहो हायो आरो औवाजोंनो। टुल ओमफाय बेफोरखौ बाहायनो हायो। बे औवाजोंनो।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा औवाजों बानायनाय माबाफोर जेरै गिसिब माबा माबि खादा बेफोरबायदिफोर आगजुफोर बानायनो हायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ इफोरखौथ' औ जेनेबा औवाजोंहाय माने औवाखौ सिनखावनानै मा होनो जि सैनानै आरो। ओरैनो फिसा फिसा सै नानैहाय खाथि सोम हेबनानै खाथि हेबनानै उनावहाय बानायनो हायो आरो।
औ।
नोंनि गोस बायदि मा बानायनो गोसो गिसिब बानायनो संग्राय बानायनो बा ओ खादा बानायनो जिखुनु बानायनो हायो आरो नों गोसोआव जि इस्सा रोंगौ बेखौ।
औ।
आरो औवाजों जों डासटबिनबो बानायनानै लानो हायो निजा निजा। आरो औवाजों जों बन बाहाय बन बाहायनानै जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संजायो आरो। औवाजों। माने गासिबो खामानियाव होयो आरो औवाया।
औ औ। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औवानि माने आबाद बेफोरबायदि बागानफोर दं नामा एबा औवानि थासारिफोरा माबायदि एसे नोंथाङा फोरमायनो होनो हागोन नामा?
हायो नोंथां जा थ' औवानि बागानानो जोब जेनेबा बे जोंनि एरियायावहाय बांसिन औवानि मा होनो बागानखौनो बानाय जायो आरो बेलेक थ' जेबो बेनो गयफोर दङ। ओमफ्राय माइफोर गायो ओमफ्राय औवा औवाखौ बां बांसिन आरो।
औ।
ओमफ्राय मा होनो औवाजोंथ' जों फाननानैबो निजा न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा बुंदों?
जोंहा औवा औ-औवाफोरजोंबो जों आरो ओ माबायावहाय बिजाबफोरबो बानायनो हायो जेनेबा
औ लेखाफोर आरोना नोंथां?
औ बिजाब बिजाब
औ
दा आरो सोरनाबा आरो ओ गैयैफोरा इदिनो औवाफोरजोंनो ओरै फिसा फिसा खाथि सैनानै बैसांबो बानायो उन्दुनाय बैसां ओरैनो दंफां सिंफ्रावहाय जिरायनोग्रा ओरैनो बानायनानैबो लानो हायो। बेरा महरावबो बानायनो हायो आरो औवाजोंहाय गासिबो। दा नोंथां होनबा आरो मा मा
औ मा होनदों नोंथां?
अ दा आरो आरो माबाफोर सोंलु सोंबावनो?
अ बिदि माने औवानि बाहायथियाथ' बिदिनो बयनिबो जिउआव गोनांथियानो होनना बुंजायो होन
बयनिबो औ गोनांथियानो‌।
औ। बिदिनो नोंथाङाबो फोरमायखाबाय औवाजों मा मा बानायनो हायो, बिदिनो औवाजोंहाय जोङो बायदिसिना माने आखाइजों लुनायबो नोंथाङा बानायनो हायो होनना बुंबाय, औवाजों बायदिसिना बेयाव सावगारिबो सेबखांना दोनो हायो आरो गिदिर-गिद दिर सिगा-बिबार बागानफोरावबो जाहाथे बेफोरखौ मोसौफोरा एबा बोरमाफोरा बेखौ जानानै खहा खालामनो हायिफोरबायदि बेवहाय बेराफोरबो होना दोननाय जायो, जाहाथे बियो दंफांखौ रैखा खालामो। बेफोरबाय दिनो आरो बियो उनाव रानबाथ' बिखौ जोङो ओंखाम-ओंख्रि संनाय बेफोरबायदि खामानियावबो बाहायनो हायो।
औ हायोथ'।
जोङो बेखौ गोरलै समावहाय औवा मेवाइ होनो जायखौ बेखौथ' जोङो जायो। बे खौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जा जायो। बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा औवा मेवाइखौ माने मा रोखोमनि औवानिफ्राय मोनो?
औवा मेवाइखौ जोङो औवा बुरखानिखौसो जानाय जायो आरो जोङो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि माने ओनसोलावहाय मा मा दंफांफोरखौ आरोबाव मोनबावनाय जायो एबा गोरलैयैनो मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
मा होनदों नोंथां?
नोंथांनि ओनसोलावहाय माने मा मा रोखोमनि दंफांफोर दंबावो, दंफां लाइफांफोर बेफोरखौ माने गोरलैयैनो मोननाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
अ जोंनि जायगायावथ' गोरलैयैनो बिदिनो गाम्बारिफोर, सिलिखा दंफांफोर ओमफाय बेफोरखौ मोननाय जायो आरो ओमफाय खराय ओमफ्रायो सिसु बिदि खम आरो सिसुफोरा
औ औ।
बेफोरखौ मोननाय जायो आरो, ओमफफ्राय गाम्बारि मिस्टांफोरखौ मोननाय जायो।
औ।
बेफोरनो आरो बांसिनानो ओमफाय खान्थाल, थाइजौनि बिफांफोर
औ औ।
बेफोरनो थाइसुरिफोर दं आरो
औ। आरो बिदिनो दंफांखौबो मा मा खामानियाव बाहायनो हाबावो एबा जोंनि नांगौथिया दंफांनि थाखाय माबायदि बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनियाथ' दं फाङा ओरैनो जोंनि थाखायथ' मानसिनि जिउआवथ' माने
औ।
न'आव हिसाबै बाहाय हायो आरो खिरखि बिसना ओमफ्रायो। फाय आरो आलना जिब जिरायनाय सियार ओमफ्रायो बाग कस ओमफाय जेनेबा गेस दोननाय माबा गासिबो आरो गासिबो माने मुवा बेसाद दोननो थाखाय जोङो माने बाहायनानै बाहायनो हायो आरो। दंफां माबाजों ओमफ्राय खिरखि दर्जा सब माने गासिबो माने बाहायनो हायो आरो बन सुनायावबो बाहायनो हायो रानबाथाय। उमफाय बिदिनो बेरायाव बो हायो बेखौ। सब माने खामानि होयो आरो माने दंफाङा।
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा मा दंफांनि माने थाइजौ फिथाइ बायदिसिना खान्थाल बेफोरबायदि फिथाइफोरथ' थायो नालाय दंफाङाबो खायफा खायफा बायदिया बिदि दंफां फां-फिथाइफोरनो बबे मोनसे फिथाइखौ नोंथाङा माने जानो माने गोथावसिन मोनो एसे फोरमायांनो हागोन नामा?
आंथ' ओरैनो जोंनि बेहाय लकेलावहाय माने जोंनि जायगायाव थाइजौखौनो मोजां मोनो आरो जेन'बा ओरैनोथ' बेलेग फिथाइआ बांद्राय जाया नालाय जोंनि बेहाय।
औ औ।
थाइजौखौनो गोथाव मोनो आरो।
औ।
माने मोननायखौ आरो थाइजौ गोमोनखौ आरो।
औ औ।
ओ आरो दानि। माने दाथ' आरो दंफांफोरजोंनो बायदिसिना काट बायदिसिना आरो बिदि जिरायग्रा सफा बिसना बेफोरबायदि बानायोना बेफोरबायदि माने दंफांफोरनि गेजेराव बबे मोनसे माने दंफांनि काटआ माने मोजां। सिन जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
अ अ हागोन नोंथां ओरैनोथ' सिसुनिखौ होनदों जेनेबा। सिसुनिखौ मोजां जायो। दों।
औ।
बेनो। सिसु आरो ओ। ओ मोनथिया इदिनो जिसु। सिगुनि फोरनिया मोजां। मोजां जायो होननाय मादो आरो मिथिनो मोनदों
औ औ आरो ओरैनोथ' जोंना मुलुगनां दंफां गायनाय सान होनब्ला नोंथाङाथ' एसे मिथिखागौ खोमा ना मा मा दिन बायबा मा खालाराव गायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
हा
बे मुलुगनां आबहावा एबा दंफां गायनाय सान होननानै जों जायखौ मिथियो बेयो मा कालाराव जायो बेखौ बेखौबो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ मोनथिगोन नोंथां फाइभ जुन ओरैनोथ' फाइ जाब जायो आरो
अ अ बे दिनखालि नोंथाङा दंफां गायनाय जायोना जाया आरो गायोबोला दंफां लाइफांफोरखौ खैफांसो गायो एसे फोरमायगोन नामा
अ आंथ' गायदोंमोन फांनै गायदोंमोन आङो बिफाङा मा मोनदों ओमफ्राय जिखुनु आङो बिफां नांगौ मोनथिला ओमफ्रायाय जिखुनु फांनै दंफां गायदों आरो
औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय
अ अ गोजोन अ नोंथां दे बिदिबा